हेलौ खोनादों नोंथां ओ गिबियावनो खुलुमनाय जासि हरबाय
नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय।
अ ओ आं नोंथांजों नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन ओ नोंथाङा आंनो जि मिनिट सम होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन। थारैनो हागोन
औ औ
बुंलाय मा बाथ्रामोन।
दा आं नोंथांजों कातिग गासानि सायाव ओ फोरबोनि सायाव एसे ससे रायलाय ओ रायलायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां।
औ जागोन दे रायलाय जागोन।
औ नोंथां ओ दा काति काति बिहुआ बर'फोरनि ओ मोनसे मख'जाथाव मोनसे फोरबो ओ जाय फोरबोखौ जोङो ओ आंखाल बैसागु होननाबो मोनथिनो मोनो। ओ जाय आंखाल बैसागुआव जोङो ओ काथि गासा बैसागुखौ बै समाव मानसिफोरनियाव माइरं दैरं ओ सो गासैबो जोबस्रांजोबो बेनि थाखायनो बै काति गासा फुजाखौ होनाय जायो होननानै आं मिथिनो मोनदों ओ बे काता काति गासा बैसोखौ अ फुजाखौ नोंथाङा मानि थाखाय होयो होननानै सानो?
माने खाथि गासायाथ' ओरैनो आबादजों सोमोनदो थानाय ना आबाजों सोमोन्दो थानाय बेवहाय मान ने बेखौ। मानो मानेस ओ दुबलिबारियाव जे माइ माइ ओ ओंखारहांनाय समावहाय ओ माने मोनसे जोंना बर'फ्रा मोनसे फोथायनाय दं आरोना। आ सिगांनि समावथ' मुलि आइ बांद्राय बाहाया मोन बे समावहाय माने जोंनि बर'फ्रा सिगाङाव मा हानि साथिखौ बाहायाखैमोन। बे समावहाय जोंना थाइगिर थाइगिरखौहाय माने थाइगिराव दोनबा उम था-थाइगिर थाइगिर फि थाइखौहाय थाइगिर गांखंखौ आरामै दाननानै लानानै सुनानै लानानै बेवहाय माने साखि साखि बायदि माने बाहायोमोन आरोना अर सावोमोन थाव होनानै माने ओ खुन बिफाङा खुनखौहाय एसेबांथ' बिदि खुन्दुं आरिबो बांद्राय बां माबा गैयामोन बा आवा खुन्दुं बाहायामोन ना बे समावहाय माने खुन फिफांनिफ्राय खुनखौहाय मोजांहै माबाना खुन्दुं बायदि खालामना लानानै बेखौ साखि सावोमोन आरो मानो होनबा बेजों सोमोन्दो थानाय माने होनोब्ला जों बुंनो हागोन माने एमफौ एनला एम्फौ एनल एनलायामाने माइ जानो हायनि होननानै मोनथिनाय जायो मिथिदों आरो आङो बेबायदि माने अर नुबाथाय अरावहाय बारसोननानै थागोन माने अर माने साखि सावो जे थायगिरजो थायगिर गांखंजों आंनि आंनि मिनथि सिनायब्ला बेसेबायदिमोन आरो आं एसेबांबो मोजां मोनथिया माने बेबायदिखौ एसे मोजां एसे बेनो आरो नोंनि बायदिब्ला माने मा मानि थाखायहाय माइ दुब्लि बारियावहाय माइ ओंखारनाय समाव मानि थाखायहाय बे आलारि बाथि आलारि बाथिबो होनदो आलारि बाथि होननांसिगोन मानो मानि थाखाय
आलारि बाथिखौ आंनि बायदिब्ला बिदिनो जाहाथे सखा दाउसिन दाउलाफोरा जाहाथे जि एसे एनै खस्थ' खालाम माबायो आबादारिया जि खस्थ' खालामनानै एसे ए एनै माइ थादों बेयो जाहाथे मोजाङै मोजां जिखिनि जिखिनि माइ थादों बे जाहाथे मोजांङै मोजां जाफुंसारनानै जेनेबा ओंखारलांनानै माइ माइ फिथाइफोरा मोजाङै मोजां ओंखारलांनानै जाहाथे दाावसिन दाउलाफोरा जानो हायाथों बेखौनो इसोरनिसिम सासे मोदायखौ जेनेबा फोथायनानै बेखौ इसोरनि सिम सासे मोदायखौ फोथायनानै बिखौ साथिखौ सावनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेयाव मेथाइ खननानै सखाखौ सखा दाउखौ होनाय फावैनो मेथाइ खननानै गोदोनिफ्रायनो बे खथि गासा खाथि बिहु आंखाल गोदोनिफायनो बे खाथि गासा खाथि बिहु आंखाल बैसागु बे फोरबोखौ बर'फोरखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नुबोगासिनो दा बेखौ जोङो लामायाव बे खाथि गासा सानि मुङै बे फोरबोनि मुङै जोङो लामायाव मोनथाम बे फोरबोनि मुंङै जोंङो लामायाव मोनथाम साथि सावनाय जायो लामायाव मोनसे आरो गलियाव मोनसे आरो फोथाराव मोनसे माइ जे जाय माइ गायनाय जायो
अ नोंसो नोंसोरनि ओनसोलाव बेबायदि सावो माने थालिर गायो
नंगौ नंगौ
जोंनि ओनसोलाव माने आं नुनाय बायदि गोदोनिफ्रायनो आं नुबोदों माने बे आरो ना जोंनियाहाय बै थाइगिर थाइगिरखौहाय थाइगिर गांखङा बेवहाय साखि सावो आरोना सिङावहाय माने औवा औवा दानायफोरखौहाय औवाफोरखौ मोजांसि दना लायनानै एसे गोलाव गोलावहाय माइनि माने माइनिफ्राय गोजौसिनावहाय माने थुनानै बेयाव साखि सावो आरो जोंना माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नुयो आरो ओमफ्राय लामायावबो बिदि थालिर गाया माने थालिर गाया आरो ना जोंनिया बेबायदि साखि सावा माने थाइगिर खौनो ओ लामा ओजों ओजों मोनसे ओजों मोनसे होगोन आरो ना बिदि माने थाइगिरखौनो माने गुबुन गुबुन जाय जायगायाव नुनो मोनो मा माने नुदों आङो माने थालिर आं थालिरनि माबायाव खालामो आरोना
थालिरनि औ थालिरखौनो साथि बायदि आरो नंगौ नंगौ बिनिफ्राय ओ मोदायनो जाग्रा हिसाबै मा मा जामुंफोरखौ नोंथांमोननि जायगायाव होनाय जायो?
जोंनिया माने ओरैनोथ' नारेेखल बुद गाजि बि बेखौनो होयो आरो दस्रा आरो बेबायदि होनाय नुवा खै आङो आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे न दों आरो माने आङो ना बै जि जे दाय जे गनसि होनो बेजोंहाय थाव फोननानै माने ओ माइआवहाय एसे माबानानै होयो आरोना बेजोंहाय बोनानै होयो।
औ औ
बेनि ओंथियानो माने माइआहाय मोजांहाय जेबो गुग्ला गैयाजासे ओंखार ओंखारो माने गथा गथा मोजां ओंखारनो रग' रग' ओंखारो होननाय बिदि फोथायनाय दं आरोना दासिमाव आं नु गा बिदि बायदि
औ औ ओम
नोंथांमोननि जों बेबायदि नुबोगोनना नुवाखै नोङो
आंबो ओ बेबायदिखौथ' नुवाखै खिन्थुबो जोंनिखि थालिर दनायखंखौ नुदों थालिर दनायखंआव जोंनिया गिबियावनो थालिर दनायखंखौ दानस'ग्रोना लागोन दुलुरै मोनसे बिनि उनाव बेयाव औवानो औवाजों जंफार फारनानै औवाजों थुना लासिगोन खर'जों बिनि उनाव ओ हायाव गायबाय हायाव गायनानै आरो थालिरनि मोनसे ओ ओरै नाव बायदि बानायनानै मोनसे बेयाव गाजिखौ दोनसिगोन बिनि उनाव साथि आलारि साथि गय फाथै आरो ओ नारें जुमब्रा हाखावनानै बेखौ ओ होनाय जायो आरो
जोंनिया माने ओरैहाय ओ दुब्लि बारियावथ' इदि गाजिखौ होआ होनाया प्रसाद खौ माबायाव होयो आरो जोंनियाहाय दस्रा एसे दस्रा जायगायावहाय माबा खालामनानै ओरैनोल' जोंनि बाथौ धोरोमफोरावथ' एसेबां प्रसादफोरखौ बाथौआव होआ ना एसे साइदाव होयो आरो गो साइडआव खालामो बेखौहाय आंनि नुनायाव आरो ना गुबुन गु गोसो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव दस गुबुन गुबुन रोखोमनि निम खान नियम खान्थि खालामो जोंनियाव बेबायदि नुयो आरो आङो
औ औ औ ओ दा नोंथाङा ओ नोंथाङा खासि काथि गासायाव ओ जेनेबा ओ साथि सावनाय महरै ओ नोंथांनि न'खरनि ओ सोर सासे सुबुङा ओ बे सावनो साथि सावनाय जा आलारि साथि सावनाय बेखौ ओ खामानिखौ मावफुङो
न'खरनि गाहाय जेनेबा आंनि आइ दङ दा आइ जोंनि आब आबै दं आबै थानायमोनबा आबैया खालामगौमोन आरो बेबायदि माने न'खरनि गाहाया खालामो आरो बेखौहाय बेजों लोगोसेनो माने मा होनो आ आंनि आंनि माने ओनसोलाव नुनाय माने ओ नुनायाव ओरै आरोना मा होनो बे खाथि गासायाव जे गय गोरलै गय गोरलैखौ जे फुजा होयो जे
औ औ
बेनिफ्रायसो जोंनियाहाय गय गोरलैखौ जानायखौ माने जुरि जेनो हो हो
नंगौ नंगौ बै बै समाव गया ओ रास्लाब होया बै समाव गया गोरलैयैनो थायो
औ
बेखौनो ओ सिं खावनानै होनाय जायो आरो जोंनिखौबो ओ खाव सिथानै सिथानै खालामनानै ओ बावउनाय जायो आरो
ओ बे दिननिफ्रायनो माने गय गोरलैखौ जायो जायो ना
नंगौ नंगौ
आं आंबो बेबायदि नुदों आरोना ओमफ्राय माने खाारथि खाासा फुजा होआला फुजा जायालासेनो फोरबो जायालासेनो माने बेनि सिगांहाय गय गोरलैखौ जाया होननाय माने फोथायनाय दं आरो जोंनि ओनसोल माने
दा जों मिथिनाय बायदिब्लाथ' खाथि गासाखौ होमबा आंखाल जे समाव आंखाल नुजाथियो बै समावनो ओ इसोरनियाव उम आर'ज गाबनानै जे माइआ मोजां मोजां जालांथों जों होननानै सिबिनाय जायो आरोना
ओ मोजाङै मोजां मोनथों उम बेखौहाय माने फालिनाय जायो आरो
औ औ बेयावनो गोबां ओ सल' खननाय जायो बे सल'खौ ओ नोंथांमोननि गामिखै माबायदि ओ महरै ओ खननाय जायो एसे सुंद'यै खोनासंहोनो हागोन नामा?
आंनि ओनसोलावथ' बुंनाय बायदि जायोब्ला माने आं मेथाइ खननायखौ बेबायदि मेथाइ खननायखौ माने ए एसेबां आं नुवाखैनो आं नुवाखैनो होननानै बुंजायो माने नोंथांमोननिजों दं नामा बेबायदि नुनाय माने बाथौआ आरज बाथौ आर'ज जागोनदां बा
नंगौ नंगौ ओ ओरै जोंनिखि मेथाइखौ माने बोराय बुरैफोरासो खनो नालाय गोदोनि ओ बिसोरो ओइ सखा ओइ स सखा जों जोंहानि माइखौ दा जा गुबुननि माइखौ जा बेफोरबायदि गोबां ओ सिगांनि गोदो गोदायनि बर' मेथाइखौ खनो‌ आरो बेनिफ्राय बे फोरबोखौ जाखो जाफुंसार होयो
औ माने गोदोनि आबै आबौमोन
औ गोदोनि आबै आबौ खननायखौनो लानानै दासिमबो सोलिबोगासिनो औ थारैनो दे होमबा नोंथां जोंना दा टाइमाबो जाबाय होमबा नोंथांजों रायलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गोबां मोजां मोनबाय बा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां